हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो
आंथ' नै दङ गामियाव दैबाना जानायखौनो नायगासिनो आङो नोंथां
अ आदसा आस्सा नोंथां आं नोंथांनो फन खालामनायनि खार'ना बेनो जे जोङो माखासे टपिकफोरनि सायाव जों सावरायनांगौ दा बे टपिक खौ जोङो लानोसै अब्ला ओ माखौ लानो नोंथाङा फोरमायदो
जोंनाथ' टपिकआ जाबाय बे दै बानायाबो बुरजा जानानानै दंथारो जोंथिंनि बेनि सोमोन्दैनो रायलायजागोन नामा
अ आतसा आतसा अब्ला जोङो बे दैबानानि सायावनो दिनैनि टपिकखौ सावराय जासिगोन नामा नों
औ नोंथां जायो जायो।
औ औ दाथ' मा होनगोन दैबाना नङा होमबा?
औ
ओ
औ नोंथां औ दैयानो सेस खालाम जोब्बायलै जोंनिख औ एकदम
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनायाखै नामा?
ओ मोजां खोनायाखैमोन नोंथां।
दैयानो जोंनिथिं सेस खालामजोब्बाय। नो दैबानाजोंनो सोरनिबा सोरनिबा न' आरो लामाफोरखौनो सेस गाज्रि खालाम जोब्बाय।
अ नोंगौ नोंथां बै जेब्लानाखि बैसागु बोथोरा बैसागु बोथोरा सौफैयो बे बैस सागु बोथोरा सफैनायनि उनाव देग्लाय जोंहा बिराद बारा बायदि मोनदों आरो दैबाना अखा हानाय बायदिफोरखौ जोङो बांसिन बायद दि मोनगासिनो देग्लाय।
औ औ बिदिनो दैयानो माथो होनबावनो ओरै दै लामायाबो खाथियावनो जाबायना नोंथां।
अ अ अ
आरो माथावरिबो गैयाना जोंथिं।
अ अ अ
जेरै मेरै बोहोयोलै दुब्लि बारिनिबो फैयो ओरै दैफ्रानो।
औ औ औ
दैनि गेजेरावनो थानाय बायदि जायो जों दा नोंथां।
औ औ बे दैया जों बे दैखौ थिग खालामनोब्ला जों माखासे खामानिफोर मावनो हागोन नामा?
हायो बेखौथ' बयबो ज'मा जाबानो मावनो हायो बारु।
हेलौ औ औ
ज' जानानै गोसो होलायबानो
जोङो बेखौ मोनसे मोजां मोनसे गामिनि रायजोफोर लानानै बे दैफ्रा बबेनिफ्राय फैदों मानिफ्राय फैदों माबोरै फैदों बैफोरखौ नायबिजिरनानै जोङो बैफोरखौ मोजाङै बबेखौ थेयोब्ला बबेखौ गन थुथेयोब्ला बबेख खौ मा खालामोब्ला बै दैमा बायफ्लंनायफ्रा जेन फैया बैखौ जोङो खालामनांगोन नामा?
जायो बेखौबो खालामनो हायो नोंथां जुदि बयबो गोसो होलायबानो
औ औ औ बैखौ जोङो मोजां थुथेलायनानै मोजां जों खालामनानै बिनि उनाव जोङो ओ बिदिनो माइफोरखौथ' बिदिब्ला नोंसिनिथिं गायनो मानो उसुबिदा जायो नामा?
हाब दाथ' बिराद उसुबिदा माने दाथ' दैयानो दैजोब नालाय
औ औ औ
बिराद उसुबिदा माने गायनोनो हायाखै जोंथिं दा
औ
अखा एसे हाबानो दैबाना जायो जोंथिं माने
औ औ औ
अब्लाथ' मा राहा लानांगोन मानांगोन बेफोरखौ जोङो सोरखारफोरजोंबो एसे सावरायनानै जोङो मा समाव माइ गायोब्ला मोजां जागोन मागोन बेफोरखौ जों एसे मोजां नायबिजिरलायनांगोन नामा? औ
औ हागोन बेखौथ' खालामखानांगोन। जेब्ला दैया खम जायो अब्लानो जोंबो बै होथेनाय लामाफोरखौ लानो हायो आरो।
औ औ।
अब्लाथ' नोंथांमोननिथिं दैबानायाव नाफोरबो मोनो खोमा
नायाथ' मोनोलै नोंथां मोननायालाय। दैया गिदिरबा एसे जारला जायो मोननो नागिरा। दैयाथ' दा एसे रानबा मोनगोन मोननायालाय।
ओरैनो मा मा ना मोनो नोंथांमोनथिं?
जोंथिंना?
औ बे दैबानाजों फैनायफ्रा
नायाथ' मोनोलै ना फिथिख्रि, ना मावा ना गोरि नास्राय आरो सल, बारलिबो फैबावो जोंथिं। बेबायदि नोंथां।
अ अ अ ओमफ्राय बे दैबाना फैनाय समाव जेनेबा मानसिफ्रा ना हगारोना फुख्रिफ्रावहाय बै फुख्रिफोरनि नाफोरा गलांगोना गलाङा? बै जेनेबा दैबाना हुर फैबाय बे दैबाना फैनायजों नाफ्रा थांफागोन ना थांफाया?
हाब थांजोबो आंनाथ' फख्रिया सेस बोसोरनै बोसोरथामनि ना गिदिर गिदिर दंथारोमोनलै दिनै थांजोब्बायानो खावसे नोंथां।
अ दा बैफोरखौ हमना लाखिनो हायासै नामा?
गैया आंबो हास्लाबदिया हारसिं मानसिना ओरै फारसेथिं होथेबाय थानायावनो फारसेथिं गलांबाय थाबायना।
औ औ औ।
गैया हास्लाबदिया नोंथां।
औ नदां बैखौ होनदां मुस्रिफोर होथेनो हागोन नाया मुस्रिफोरजों मोजां होथेबा नाफ्रा थाबथागौमोन ना।
मुस्रिखौनोथ' होदोंमोन होनाया खावसेल' होनो हाबायना। बे साइड फारसेजों सेस थांजोब्बाय।
औ माने बे माबाखौ फुख्रिखौ गासिबो साइडनिफ्रायनो दैया साग्लोबफैजोबो नामा?
औ एखदम बोरैबा दैमा गेजेरावसो थानाय बायदि जाबाय आंना फख्रि यानो।
अ।
ओरैनिफ्रायबो फैयो ओरैबो फैयो।
औ औ औ बिदिबाथ' जोंना माथो जार्लायानो जाबाय नोंसोर नाखौनो माथो मेसें समावहाय मोनजानायानो खमानो मोनजाहैगोन।
औ खमानोथ' आरो
औ औ औ। जोंनिथिंथ' बेबायदि दैबानाया जाया जानाया। जों दिदिं माइ साय गायनोब्ला दै सो सारनांगौ थेवब्लाबो देग्लाय बोसोराव जोंनिथिंबो फिसा फिसा दंग' फ्रानो दैया फुरा बुंनानै आरो दुब्लि बारिफ्रावबो माइ गायनायफ्रावहाय प्रब्लेम होआखै आरो दैफ्रा फुल जानानै मोजां बेलेग बोसोरफोरनि बायदि थख' थख' जों माइखौ गायनो सोरबा गायनो हानाय खोथियाफोरखौ फोनो गोसोबा फोनो हानाय बेफोरबायदि जादों जानाया देग्लाय।
औ औ नोंसिना जायगायाबो एसे बोरि ना। ओंखायनो एसे मोजांसिन जायोखोमालै नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
आरो नोंसोरनिथिं बिराद गोरान खेथिबो मावो होननाय खोनादों माथो नोंथां।
औ औ ओनथां जोङो गोदान खेथिफोरनि बागैबो जोङो मोजाङानो मुलाम्फाफोर दङ मोजाङानो जोङो खामानिफोर मावो नोथां
ओरैनोथ' नोंथां नोंसिनथिं मा मा आबाद मावनाय जायो?
नोंथां आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनिथिं दैबाना गैया नालाय जोंनिथिं गोरान खिथिनि बेलायावहाय मावो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जाय जाय माफोरखौहाय जोङो ओ जानाय बेयाव बाहायनाय जोङो हमनानै ला मा माखौ जोङो दा न'फ्रावहाय जाबाय थायो। दा बैफोर जानाय जि मुवाफोर दङ बेफोरखौ जोङो फ्रायखौनो जोङो मावनाय जायो आरो दा हमनानै बबावबा बबावबा जोंनिथिंबो जों गामियावबो बबेबा बबेबा खनाफ्राव दैबाना जासै नालाय ओंखायनो माने जोंनिथिंबो बबेबा बबेबा खनाफ्रावहाय माने गोरान खेथिफोरखौ मावनाय जाला आरो। दा जोङो नोंथां ओ जोंनाबो समा लासै लासैनो ओ जानानै फैगासिनो नालाय जोङो उन समाव जोंनि गामिफ्राव मा मा आबाद मावो बोरै बोरै आबाद मावो बैफोर आबादफोरनि सोमोन्दै जोङो उन समावहाय सावरायलायजागोन नामा नोंथां?
औ जायो बिदिबाबो अब्ला बो नोंसिनथिं साबसिन खोमालै ना नोंथां?
औ औ औ।
औ खोनादों नोंथां।
से हेल' नोंथां
औ नोंथां।
औ औ जोङो अब्ला जोंना समाबो लासै लासै ओ जानानै फैबाय जोङो फैगौ समावहाय ओ सावरायनोसै गुबुन खोथा। नङा होमबा नोंथां? जियानो जा नोंथांजों सावरायनानै एसे गोजोननाय मोनबाय।
औ उम। होमबा बिदिनो जाथोंसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे उन समावहाय जों लोगो मोनसिगोन ना।
औ औ।
दे।
ए दे नोंथां दे दे दे।
आसि थाखा